अह खोनादोना आदा? अह खबरा दोङोदे उम मोजाङानो गेजेराव नोंनालाय?
थिगैनो दङ दे।
ओ होमबा दिनै मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनि ना? जोङो ओ खानैजों मा टपिक लानो आरो ससेल मिडियानि मै मिडियानि सायाव रायलायनि।
ससियेल मिडियानिना सायाव ना?
अह ससियेल मिडियानि सायाव रायलायनि जोंनि मा मा माने एदभानटेज दिसएदभानटेजफोरखौ रायलायनायनि इनि सायाव जों मा फायदा जादो आरो मा माबा जादो बेनि सायाव। ओरैनोथ' जोंनो ससियेल मेडियाहा ससियेल मेडिया बुं थांबा मोजांबो। नङा होमबा जोंनि एडभान्टेजआ जाबाय जोंखो दायो जि क'म्युनिकेस'न खालामो जायखो रे जोंङो गोजानाव थानायावबो जोंखो इजिलि माने जोङो ससियेल मिेडियानि थ्रुयै एसे जगाजग जानो हायो आरो ना। ओ गोजान गोजान डिस्टेन्सआव थायो बायदि खालामो हारस सिं आरो जोंनो ओ मा होनो एखो इडुकेसनफोरावबो जोंनो एसे हेल्प होयो सोलोंथाइ लानायाव। जेरै जोङो ससियेल मिडियानि थ्रुयै अनलाइन कचिं अनलाइन खायसे बुस्थुफोरखौ मोननो हायो। फरमेसनफोरखो आरो जोंनिया आरो मा एडभान्टेज मा थाबावगोन ओ
गावनि जेनेबा ससियेल मिडियाआव गावनि रोंगौथिफोर खो दिन्थिनो हायो गुबुननि सिगाङाव आरो जोङो खायसे खायसे खायसे जायफोर माने ओ गभमेन्ट बा सरकारि ओ मावख'फोरसिम मोनहैया बेफोरखौ जोङो ससियेल मिडियानि थ्रुयै जों दिन्थिहरनो हायो।
अ अ जेरै गामि बिथोरफोरनि माखासेफोरखो प्रब्लेमफोरखो इसुफोरखो ओ रुरेल एरियायाव
जायगाफोरखौ माने जौगायैफोरखो खिथिनो थाखाय जोङो ससियेल मिडिया प्लेट फ्रमा मोजां।
उम उम उम
ओ बेनि अनगायैबो जोंहा
बे ओ बुहुत आरो माने आजि अ अ आरो जोङो खायसे इनफरमेसनफोरखौ थाब थाब मोननो हायो आरो। ससियेल मिडियानि थ्रुयै खायसे माने ससियेल मिडियानि थ्रुयैथ' बुहुत मावनो हायो बे खायसे बिजनेसनि खायसे माबानि केरियारनि बुस्थुफोरखौबो जों बुहुत माबाना लानो हायो।
हायो आज जिखालिथ' माने ससियेल मिडियाथ' मोनसे माने गाव खौ जिउ खुंनायनि मोनसे राहा लामाबो होनना बुंजायो मानो होननानै बुंबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबाङानो माने गावनि रों थिफोरखौ दिन थिनानै आरनिं खालामगासिनो दङ खामायगासिनो दङ आरो बेजोंनो माने न'खर सालायगासिनो दं।
दों दों जोंबोथ' नुनो मोनदोंआनो।
औ
प्रेक्टिकेलि होननाय रखम।
उम आरो जोङो माने फारसेथिं नायनो थाङोबा बे माने स ससियेल मिडियाफोरा मा होनो इखो जोंनि माने गाज्रिबो
खामो सासे स्टुदेन्ट उन्दै उन्दै स्टुदेन्टफोरनि थाखाय खायसे मानसि फोरा जेरै बुहुत मा होनो इखो ओ एडिक्टेक बो जालांदो ओरै
ओरो माने आरो ओ ससियेल मिडिया ओरैबायदि बादि मोनसे प्लेटफर्म जाय माने नंखायै फोसावनाय बाथ्राफ्राबो थाबैनो बांसावनो हायो आरो। बे मोनसे एखेबारे ओ जोंनि
गोहोम खोख्लैयो उम बेनो मोजांबोथ' गाज्रि फैखागोन आरो खायसे आरो उन्दै गथै गथ'फोरा एसे माने गाज्रिखौबो नुनो मोन ना ओमफ्राय गाज्रिखौ थाबनो बिसोर मा केपसार खालामना लायो आरो थारमाने।
ओं ओं लायो ओं
उम मोजाङा मा गाज्रिया मा बेखौ बिसोरो माने माने बुजिनानै माने बासिना लानो आवगाय जायो खमायाव बिसोरो
उम माने आथिखालनि गथ'फोरा माने जेनेबा बिदिनो जाय माने जायखो बिसोरो आ उन्दै समाव सोलोंनो गोनां बेखौ सोलोङालाबसिनो जायखौ माने नाङा बेफोरखोसो माने सोलोंना लायो आजिखालि टेक्नलजि नि जुग। जुगा खिन्थु बे टेक्न'लजिनि जुग होनानै गथ'फोरा गावखौनो माने मडार्न जुगनि साननानै बै माने नाङा फाङा जेखौबो सोलोंना लाय ससियेल मिडियानि
अ ओ आरोथ'
जि मोनसे माबा आरो मानो इखो ओ आ ससियेल मिडियानि मोनसे गाज्रि मोनसे
आरो मोनसेनो गाज्रि आरो आजिखालिथ' अनलाइन जुगफोराव बहुत गेम मोनो गेम गेलेै गेलेय खायसे बुहुत बरबादबो जानाय नुदों जो नोङा ओमबा? खायसे खायसे मानसि माने एदिक्टेड जानानै सुइसाइदबो खामना लानाय नुदो। गेम सेम गेलेनानै। बेफोरबायदि
ओं दा मा होनो ससियेल मिडिया होनना बुंङोबा जों मइेनलि जोंनियावथ' फेसबुक आरो इन्सटाग्राम टुइटार इउटुब थाबाय बै इखिनाखोनो बांसिन बाहायो मानसिफोरा जोंनिया बेलेग बेलेगाथ बेले बेलग ससियेल मिडिया प्लेफर्मफोर दङ खिन्थु जोंनि बायनाय बांसिन फेसबुकखौ बाहायो फेसबुक
फेसबुक बांसिन माने आरो बांसिन इनफरमेसन खायसे आपडेटफोरा बांङै फेसबुकाव फैनायखौ नुयो आरो जोंना
ओ माने बेनो फेसबुकआव फैनायनि गाहाय माने बांसिन ओ इगददि खबर बाथि फैनायनि गाहाय रिजन जाबाय
उम उम ओरैनो जंनिया इन्स्टाफोरावथ' एमान ओरै फैया ओरै बांसिन फट' सथ' एसेसो फायो ओरै बिदिनो आंबो बांसिन माने बांसिन बांसिन माबाखौनो फेसबुकखौनो बाहायनाय जायो नोंथाङाबोथ' बाहायो। खो
ओस आंथ' बांसिन माने फेसबुकखल'सो बाहायो आं। ओमफ्राय बाखि इनस्टा नाया आरो टुइटार फोरखौबो नाया। बिनो गेजेर गेजेर माने ऐ सानैसोल'सो फल' खालामनानै दनदं
टुइटारखौ आं आगोलाव नायोमोन ओमफ्राय आरो टुइटारनिबो एमान जन माने दाथ' नोङो आजिखालि सब फेसबुकावनो पेज थायो गावबा गाव गास याबो पेसनि थ्रुयैनो खायसे बुस्थुफोरखौ केबसन खालामो बिसोरो खायसे फल' जोङो मोनसे पेसफोरखौ फल' खालामना लाबानो नुनो मोनो आरो
अ इसानो माने जायना फेसबु पेसबुक पेज थायो बिनानो टुइटार बबो थागोन बिनानो इन्स्टाबो थागोन फिसा थाया होमबा नोङो बे जाय बे जाय बे आब गेटखौ बेयो जेनेबा फेसबुकआवगोन इखोनो इ आपडेटखोनो टुइटाराव मोनो
अ एखे उम उम
बिदि माने लिं लिं खालामना लायाना खायसेया
उम उम उम
बे बिदि आरो औ मा होनो? ससियेल मिडियानि माबाथ' थाखागोननियाव मा होनो ओ नेगेटिभ आरो पजिटिभ साइडथ' थाखागोन
जेरावबो थाखायायो एडभान्टेज दिडिसएदभान्टेज जेरावबो थायो नों फर एक्जामपोल जेरै मोनसे जेनबा मानो सापज जोङो सेखा बुङो बर'आव मोनसे सेखाखो जुदि जों जुद औवा दाननाय खामानि मावनायाव बाहायो जुदि मानसि दानबाथ' बेबो गाज्रि नङा होमबा जेरावबो बाहाय
बारे दिनै बहुत बहुत मोजां मोन एगजामपोल होबायलै नोंथाङा
अ बेखौ जुदि नोङो माबायाव मा होनगोन इखो ओ मा होनगोन इखौ मा होनो इखो खामानि मावनायाव बाहायनो गार नै अ जुदि मानसि दाननायाव बाहाय बेबोथ' गाज्रि
गाज्रि थारैनो एखेबारे
नोंनि सायाव डिपेन्ड जायो आरो ना नोंनि सायाव नोंनि सायाव डिपेन्ड जायो जेरावबो गावनि सायाव नों थानो रोङाबा जेरावबो गाज्रि गामियावबो गाज्रि। नोगोरावबो गाज्रि बि रखम नोंनि सायावथ' नो मानसिया आंनि बायदि ब्ला माने गाज्रि मावनो थाखाय बयबो हायो नोंबो हायो आंबो हायो इजि आरो ना गाज्रिखौ मावनो थाय मोजां मावनो थाखा खायसे गोब्राब सोर थाब लायो गाज्रि सोर मावनो हाया आरो गाज्रिखौ सोर मावनो लुगैया बयब बोलुगोयो।
लुगैयो लुगैयो।
खनमाननि बाथ्रा थायो। खनमानखौथ' बायना मोना ना मानसिया
उम दा बि मा होनो ससियेल मिडियानिफ्राय दे माने बै गथ'फोरा माने गाज्रि गाज्रि सोलोंनाय मोनसे हेबिटआ जागासिनो दंना बेखौ होबथानो थाखाय मा मा जेनेबा आ‌ राहा लामा लाजागोन होननानै सानदा नों?
माने
फार्स्टआव जेनेबा जोङो
माने सासे नै एवारनेसबो लाजाया आरो नै सासे गथ'ना ओरै नो गाज्रि जाया आंनि मथेब्ला दे माने सासे गथ'आ माने बिमा बिफानि द'गाव द'ग थायो मोनथिगोना?
उम।
बुजिदोंना सासे गथ'आ माने मोनसे फर एक्जामप ल माने मोनसे बिफां बायदि सापस जों फांसे दंफां गायदो दा फांसे दंफां गायनानै जुदि बिखौ फिथाइ मोनजानांगौबा जों बुहुद जोथोन लानो गोनां जायो सापस बेखौ बेरा दुम गायनानैल' दोनबाथ' जाया नङा होमबा? जोंखौ जोथोन लानांग बेरा दुमनांगोन नङाबाबा मोखौआबो बेखो जालांनो हायो थिगबो गैया नङा होमबा? जिब जुनारा बेखौ अरस' लांनायस सोरबा आरो मानि इखो दुथां मानसियाबो इखो मा बुस'नाबो गालांनो हायो। नङा होमबा नों बेखौ जोथोन लानांगोन थारमाने नायफा नायफा जोथोन ला लाफा लाफा दै होफा होफानांगोन ओमबानियासो बि ग्र' जागोन। बेखो जों उनाव फिथाइ मोनजागोन थिग बदि माने गासैबो नोङो टटेलि आं आंनि मथेब्ला थारमाने ओ माने गथ'आ गाव गावनि गोसो मथे सोलिनाङा आरो आंनि मथेब्ला माने बिमा बिफायासो बिनि गोसोखौ सोलिनांगोन
नोङो ओ नों बुंनाया बेनो जेनेबा दानि नोङो बिफां गायनायनि एक्जाम्पोल लाना बुंदों माने माबायदि जोथोन लानांगोन थिग बेबायदिनो सासे बे गथ'नि बिमा बिफायाबो गथ'खो ए बिफांखौ जोथोन लानाय बायदि लानांगौ जेब्ला
औ आरो अ बुजेब्लासिम अ आरो आरो राइट रं बासिनो रोंनांगौ गथ'नि गथ'नि बिनाया दि गासैबो माने नांजोबगौ खो नोङो माने बिमा बिफाया नोंगोना नङा राइट रंखो माने गथ गथ'नि थाखायो गोनांथि नोंगौ ना नङा इखो बासिनो रोंनांगौ गथ'आदि बिदिखो नाथाय इनि थाखाय गथ'नो गोनां गोन माने गासैबो माने गम माखासे गथ'खौ मोजां खालामनोबा बिमा बिफाया माने जोनोम होनानैल' दोनबा जाया सु स्कुलाव दैथायहरबाल' जाया फैसा थाखा होननानै प्रफार माने खस थबा खामनांगोन जोथोनबो लानांगोन होमबानिस
उम बे बेनो माने ससियेल मिडियायाव गथ' थ'फोरा माने गावखौ बेस्थ'था गावखौ माने गाज्रि लामायाव लांनायनि मइेन माने मा होनो बिखौ
आं नै आं बुंनायाव नोंथां माने आं नुदों दा गथ'आ गाबबा डाइरेक्टलि मबाइलखौसो होयो। बेफोरबायदिसो नुबाय आरो थारमाने दानिया। खायसे खायसे गथ' दङ माने ओंखाम जानायावबो थारमाने मबाइल जायो ओरै दोङो।
बेनो माने नों नों दानि बुंदों आरो जेनेबा मा होनो आ बै गथ'नो मबेल बाहायनाय खो सोर सोलोंदो बिमा
सोलोंदो अ सोलोंदो नों गाबदो गथ'आ मायबा गाबदो मबाइल खिन्थिनानै बोरोखायदो अ।
सानाना बियो। अ बिमा बिफायासो होदाव होदावसो उनाव खालामदोंना बेखौ होनबा माने मेइन मेइनलि गारजेन बा पेरेन बा बिमा बिफानिनो माने गोरोन्थि दं आरो बेयाव न'।
दङो दोङ दङ माने जेब्लासिम आङ माने सासे माने माने गथ'आ माने जेब्लासिम गावबा गावनि आथिंआव गसंनाया जेब्लासो बिमा बिफानि दायथ'आव थायो। माने बिमा
थारैनो थारैनो बे माने बेफोरनिफ्राय गोजानाव लाखि
जुदि नोंहा जुदि मोजां औ उन्दैयाव हायाबा नों देरनानै माब्लाबा बाहाया नो आरो जेब्लाबो नोङो गथाय नों नों थिग थानांगोन होमबानि गथ'आ नोंखौ नुनानै गि -गिनां गिगोन रोखम जुदि नों जुदि माने नों जुदि नों मोजांबा गथ'आ नोंनि सिगाङाव गाज्रि खिन्थिनो गियो।
ओम थारैनो ओ नोंथांजों फंबाय रायज्लायनानै मोजां नांबाय
दे दे दे अ दे दे ओम।